हेल'
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों। अ नोंथाङा मा मावगासिनो दालाय?
अ आंथ' दायो जेबो मावथ'वाखै ओरैनो फ्रियावनो जिरायनानै दंथ'यो आरोना नोंथां।
अ ओमबा नोंथांजों फंनैसो सावरायनो हागोन नामा? मोनसे टपिकनि सायाव
औ सावरायनो हागोन नोंथां सावरायनो हागोन। नोंथांनि रावखौ मोजां खोनादों ना? आवाजखौ।
औ खोनादों नोंथां।
दे।
अब्ला। जोंहा ओरै न'आव फिसिग्रा जिब जुनार बा हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनार बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ होनोमबा नोंथाङा फंनैसो फोरमायना हालाय बिनि सोमोन्दै।
औ। बिदिनो गिबियावनो मा होननानै बुङो न'आव थाग्रा जिब जुनारा माने आलादा जायो। ओमफ्राय बिदिनो हागायाव थाग्रा जिब जुनारा। आलादा जायोना जेनेबा न'आव थाग्रा जेनेबा मोसौ मैसो फैसो बिदिनो मावउजि, सैमा, बिनि न'आव फिसारा अमाफोर, बोरमाफोर, माने बेफोरो माने न'आव फिसिजानायखाय माने मानसिफोरनि मात लायो आरो ना जेनेबा मानसिफोरनि बोसोन होनायखौ लायो आरोना जेनेबा जोङो मोसौफोरखौ न'आव फिसिबा मोसौफोरनि थाखाय जोङो गलि बानायनानै दोनो जायनि गेजेराव माने खायफा खायफा सुबुंफोरनि मोसौफ्रा माने जेनेबा फुङावहाय बिदिनो गुमनानै हगारनानै दोनोब्ला मोनायावहाय बिदिनो गलि लायो आरो ना जेनेबा मोना मोना जायोबानो माने मोसौफोरनो संख्रियाव बिदिनो थालिर लाइफोराव होयो। बा बेयाव संखांना होयोना आरोना जायनि जाहोनाव माने मोसौआहाय मोना मोनाबो मोनजाथागोन होननाय माने नयावहाय बिदिनो मात लानानै फैयार ना आरोबाव बिदिनो जोंहा मै इसप दङ। फोराबो बिदिनो मैसोफोरखौ माने ओ बिदिनो मैसो गिदिर गिदिर जायो नालाय बिनिफ्राय माने गाइखेरनोबो मैसोखौ फिसियो। बिनि फिसाफोरजों माबानो फिसियो मोसौफोरखौबो हालेवनो फिसियो गाइखेर मोननो फिसियो मैसोखौ बे खौबो बिदिनो हालेवनो फिसा मोननोबा बेफोरखौ फाननानै राङारि मुलाम्फा मोननो थाखाय फिनाय जायो आरो ना। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
खोनाहादोंना नोंथाङा मोजाङै औ। आरोबाव थिग बिदिनो जोंहा सैमाफोर फिसियो जायनि जउनाव माने सैमाफोरा बिदिनो मा होननानै बुङो सिखावफोर फैयोब्ला बा गाज्रिफोर हाबफैयोब्ला न'फोराव माने बेफोरखौ सोंनो थाखाय सैमाखौ फिसिनाय जायो आरो ना।
औ।
जायनि जाहोनाव माने सैमाफिसिब्ला माने न'खराव माबाफोर हाबफैदों बा सि सिखावफोर हाबफैदोंबा निदानफोर सफै फैनो नागिरदोंबा माने सैमाफोरा बेफोरखौ निफ्रायनो सिनायहरो आरो ना जायनि गेजेराव बिसोरो सोङो आरो ना आरोबाव बिदिनो सिनाय मोनै मानसिफोरखौ माने सैमाफोरा सोङो सैमाफोरा माने आथिखाल आथिखालाव माने गोबां रोखोमनि खालारफोर थासै माने गोसोमफोर गोमो गोजा माने गोबां रोखोमनि खालार ना माने सैमा फोरा माने गाब लायै गाब माने नायनो समायनाबो जायो आरोना जोंहा दङ मावजि होननानै बुङो जायखौ माउजिफोरखौ ओरैनो ने सारेलाव मा होननानै बुङो माने मावजिफ्रा बिदिनो बांसिनानो ना जानो मोजां मोनो बिदिनो ओंखामफोर होयो आरोना सैमानोबो बिदिनो बांद्राय जेबो होनाय बांसिनानो ओंखामखौनो मोनजायो आरोबा बिदिनो
औ
गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि सैमाफोर दङ माने सैमा बिलाथिफोर बा बायदि रोखोमनि सैमाफोर दं आरोना आरोबाव मावजिफोर दङ मावजिजों लोगोसे जोंङो अमाफोर फिसियो बोरमाफोर फिसियो जायनि जाहोनाव माने बोरमाफोरखौ फिसिनानै माने फाननानै फैसा मोनो आरो ना आरो अमाफोरखौबो फाननो थाखाय माने रांआरि मुलाम्फा मोनो थाखाय फिसिनाय जायो अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा बेफोरनि सोमोन्दै
औ
हाग्रानि नि सोमोन्दै एसे फोरमायदो नोंथाङा
औ हाग्रानि जिब जुनार होनोबाथ' जोंहा मोसा मुफुर लख्रा बिदिनो मै बायदि बायदि आरोना बेफोर जाबाय हाग्रायाव थाग्रा
औ नंगौ
मानो होनबा बिसोरखौ न'आव फिसियोबा माने जोंहा मोसाफोरखौथ' जोङो न'आव फिसियोबा जोंहा माने बेजों बिफद दं नालाय मोसाखौ जेनेबा जों न'आव फियो बा मोसाजों जोंहा बिफद जानो हागौ मानो होनबा बियो मानसिखौ हरनो हागौ माब्ला माब्लाबा समावहाय जानो हागौ
औ नंगौ नोंथां
बेनि थाखाय जों बेखौ न'आव फिनाय जाया आरो मोसाफोरखौ ओंखायनो बे हाग्रानि जुनार जाहैबाय आरो ओमफ्राय आरो बि बिदिनो न'आव फिसिग्रा होनोबा बिदिनो नोंथाङा होनलांनाय बायदि सैमा मोसौ मैसो गराय मावजि बेफोर न'आव फिसिग्रा जाहैबाय आरो ना
जोङो बे न'आव फिसिग्रा बे मोसौ मैसो बेफोरखौ फिसिनानै जोङो फिनायजों लोगोसे जोङो रां आरजिबो रांबो आरजिनो हायो आरोना जेरै जोङो मोसौनिफ्राय मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनो गाइखेरखौ जोङो फाननानै फैसा मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो मोसौ दामब्राखौ जोङो हालेवनाय बा आबाद मावनायावहाय जोङो बाहायनो हायो आरो जोङो बे मोसौ बेफोरखौ फाननानैबो जों फैसा मोनो बिनि थाखाय जों फिनाय जायो आरो न'आवहाय ओमफ्राय आरो सैमा सैमायाबो जोंहा एसे एनै जोंखौ मदद खालामो मानो होनबा जोङो हरावहाय जोङो उन्दुजोबनाय समावहाय सैमायाहाय न'खौ बेंनाय बायदि जायो आरोना जेनेबा
औ औ
सिनायमोनै सिनाय मोनै सुबुंफोर फैयोबाथाय सैमाया माने सोङो आरो ना रनो बेफोरबायदि आरो मावजि मावजियाबो जोंहा मा होनो जोंनिनो न'आव थाग्रा एन्जरफोर बेफोरखौ जायो आरो ना जरखौ जानानै जोंहा मानसिखौ एसे एनै मदद खालामो आरो ओमफ्राय
औ
आरो मोसौ फोर बेफोरखौथ' जोंहा न'आव फिसिनो थाखाय बारा एसेबां फैसा खरस खालामनांगौ गोनांथि गैया आरोना मोसौआ जोंहा ओरैनो गांसो जाखायो ओंखायनो जोंहा गांसोखौथ' जोंहा बायलायनाङा जोङो सानफ्रोमबो फुङावहाय जोङो न'निफ्राय गलिनिफ्राय बे दिरुननानै बाहेराव बायजोआव फिलाव फोथाराव खाहैबानो जायो आरोना आरो सैमा सैमायाबो जोंहा सैमानोबो एक्सट्रा जोङो बेदर बायदि आदार बेफोरबायदि बायनानै होनाङा जोङो मानसिया जेखौ जायो बेखौनो ओंखामखौनो जोङो होयो ओमफ्राय मावजिआबो जों जानाय जेरै ओंखाम खालाय ओंखाम बेफोरखौनो जायो आरोना ओमफ्राय
औ नो
मैसो मैसोखौबो जोंहा फ्रायनो मोसौखौ फिसियो फिसिनाया न'आव फिसियो अब्लाबो गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव फिसियो गुबुन गुबुन जायगायाव फिसिया आरो ना मानो होनबा बे मैसोखौ ओरै जोंनि साइडआवहाय बारा फिसिनाय जाया गुबुन जायगाथिं फिसियो जानो हागौ इदि आरो ओमफ्राय नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायना होबावनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां बिदिनो जोंथ' माने जिब जुनारनि बागै सावरायदो नालाय बिदिनो जिब जुनार होनोब्लाथ' माने हाग्रानिखौ हाग्रानिखौनो एसे बुंबावनोसै आं
औ
मोजां खोनायाखै नोंथां हेल'
दाबो मोजां खोनायाखै नामा ओ खोनागासिनो
खोनाबाय नोंथां खोनाबाय ओम खोनाबाय दे औ औ खोनाबाय नोंथां
बिदिनो खोनाबायना हाग्रानि जिब जुनाराथ गोबां जुनारखौ मिथियोना औ
औ
मिथियो जेनेबा हाग्रायाव मैदेरफोर मै जाब गान्दा बिदिनो हाग्रानि मैदेर बा मैफोर मैसोफोर खोनादोंना हा?
औ खोनादों।
औ बिदिनो दाबफोर मैफोर माने हाग्रायाव माने गोबां रोखोमनिबा जोङो मानि खायफाया मानि जिब-जुनारखौ जानानै थांनानै थायोबा खायफाया। फिथाइ सामथायाइ जानानै थांनो हायो जेरै मफोर आरोबाव जोंहा हाग्रा बंग्राखौ जानानै। फ्राय जेरै मैफ्रा बांसिनानो गोजौ नालाय बिसोरो गोजौ गोजौनि दंफां-बिलाइखौ माने लानानै थां थायो खानानै नोथां।
औ औ औ खोनादों।
औ आरोबाव जोंहा दङ मैदेर मैदेरा माने बांसिन माने फिथाइ-सामथायफोरबो जायो फिथाइ सामाइजों लोगोसे हाग्राफोरखौबो जायो। दा बिदिनो मै मैदेरफोरा माने थालिरफोर माइफोर बिदिनो। गेरफोर ओ जुखामफोर माने बिदिनो बांसिनो बिखौ बिसोरो जानो मोजां मोनो आरोना आरोबाव जोंहा दङ। बिदिनो गोलेरफोर माने गोलेरा माने दै थानायनि थाखाय। बिसोरो बांसिन जिब जुनार जायो आरो ना माने मालायनि जिउखौ दानानै थांनानै। थाग्रा आरो ओ हाग्रायाव माने हाग्रायाव मोननाय जिब जुनारफोरखौ जानानै थांना थाग्राफ्रा आलादा जायो आरो ना। जोंहा जेनेबा गोलेर माने बिदिनो जेरै मैफोर गेजेरजों जानानै थांनानै थायो ना माने जाय जिब जुनारखौ मोनो बेखौनो बांसिननानै थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना।
ओ
हेल'
खोनादों ना नोंथां?
मोजां खोनादों ना?
मोन दा
औ आरोबाव जोंहा माने आरोबाव माने गोबां रोखोमनि हागानि ज जिब-जुनार माने हाग्रायावनो बायदि रोखोमनि जाग्रा माने जाग्रााबो जानानै थांनानै थानाय बेखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथाङा?
अब्ला एसेयावनो दोनथ'लायसै नामा नोंथां समाबो जाबाय।
औ औ दे नोंथां दे ओ जागोन।
औ।
उम।